खुलुमबाय नोंथां खुलुमबाय
अ आं दा नोंथांनो ओ गोजोन ओ सानजौफुनि गाहाम हामलायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय नोंथां दा औ आं नोंथांजों औ औ दे दे
आंबो नोंथांनोहाय गोजोन गोजोन हामलायनायखौहाय सानजौफुनिखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय नोंथां।
औ दे दा नोंथांनि गोसोआवहाय माबाफोर बेबायदि सावरायनो हानाय आयदाफोर फोर दंङ नामा नोंथां?
आंनि गोसोआवथ' दा माने गोजान जायगायावहाय बेरायहैनानैहाय मोनसे एक्सपिरियेन्स मोननायनि सोमोन्दै सावरायनो माने गोसोआव फैदों आरो दा
बे आयदानि सायावथ' नोंथां जों गोबां सावरायबाय नंङा होमबा नोंथां दा एसे जों गुबुन लायोबा हामसिगोन नामा नोंथां
माखौ लानो होमबा नोंनो सानदो नोंथां
नोंथां जोंङो जोंनि गामिनि सो
गामिनि सोमोन्दै ना औवाखौ
उम औवाखौ जों बर'फोरा माबायदि बाहायो मा मा बानायो जोंनि सानफ्रोमबो जिउआव माबायदि गोहोम खोख्लैगासिनो दंङ जों बेनि बागैनो सावरायनोसै नामा नोंथां?
हेलौ औ दे हमबा नोंथां नोंथांङा एसे औवानि सोमोन्दै नोंसोरनि गामि एरियायावहाय माबायदि लानानैहाय माबायदि सोलियो बेफोरखौहाय एसे
आं नोंथांखौ ओ औवानि सोमोन्दै एसे गुरैयै सुंद'यै बुंथिनो थाखाय एसे खावलायग्रोनां जाबाय नोंथां आं माने एसेबां रोंस्लाबाबो नालाय
औ औ जागोन जागोन नोंथां माने औवा औवायाहाय जोंनि माबायाव गामि ओनसोलावहाय संसार जानायावहाय गोबां बिहोमा होयो मानो होननानै बुंङोब्ला माने एगजामपोल हिसाबैहाय औवाखौहाय माने बुहुत खामानियाव बाहायो जोंनि गामि एरियायाव बेवहाय न' लुनाय आरो बिनि अनगायैबो न' सासे मानसियाहाय गाव थांनानै थानो थाखाय थाखाय न' लुयो ओरैबायदि माने औवाखौहाय सिनखावनानैहाय न' बानायो। आरो बिनि अनगायैबो मोसौ मोसा फिसिनो थाखाय मोसौफोरनि थाखाय गलि बानायनाय जायो। आरो बिनि अनगायैबो जोंहा गामि ओनसोलावहाय औवाखौहाय जोंहा माखासे ख बे बुस्थुखौहाय ना हम नो थाखायबो बानायनाय जायो माने जोंनि गामि ओनसोलनि मानसिफोराहाय सुबुं माहारिया जिउ खुंनानै थानो थाखाय बहुद औवा औवानि थाखाय बहुद गोनांथि जायो आरो मानो होननानै बुङोब्ला जोंहा गामि ओनसोलावहाय दैज्लां बोथोराव अबबा जायगाफोरावहाय औवाखौहाय ना जानो थाखाय माने सेन ख'खा बायदि बायदि हेबनानैहाय जोंहा दुब्लि बारियावहाय हाय सानानै नाफोरखौहाय सानानै जानाय जायो आरो बिनि अनगायैबो जोंहा औवाखौहाय माने जोंनि सुबुं माहारिया आरो गामि ओनसोलनि सुबुं माहारिया थांनानै थानो थाखाय आरो जेन'बा न'आवहाय हाबनानै थानो थाखाय न' बानायनाय जायो मा ने इन्जुराव बाहायनाय जायो आरो उखुमावबोहाय थिंखौहाय लाखिनो थाखाय थिं खाबथानो थाखाय माने बेयावबो होनाय जायो आरोखि आरो बेनि अनगायैबो जोंहा औवाखौहाय बुहुद गोबां गोबां खामानियाव बाहायनाय जायो माने जोंनि गामि ओनसोलाव बेवहाय दाथ' सोरबा बायदि मानसिया माने बेफारबो गेलेयो माने फायखारि जानानैहाय माने दा दान दाननानैहाय जेन'बा फायखारि जानानै बायस'नानैहाय दाननानै लांनानै जोंहा गुबुन जायगायाव फानहरो आरो बेखौहाय गुबुन जायगाफोरावबो लांनानैहाय गोबां बिबां बेसेनावहाय फा फानहैनानै माने जेनेबा बिल्डिं आरो बिनि अनगायैबो लेखा बागेरा मानि बेफोरबायदि बानायहैयो आरोखि गोजान जायगाफोरावहाय आरो जोंहाथ' गामि ओनसोलावथ' बुहुत बिहोमा होयो बे बुस्थुआहाय साननानै नायदो जोंहा जेनेबा न'फोर लुनायावहाय जोंहा न' मानसिनोथ' गरिब टाइमावथ' माने जोंहा माबा मोनसे बिल्डिं माबा मोनसे सिमेन्टनि न' लुनानै थानो हाया नालाय बेफोरावहाय जोंहा औवाफोरखौनो इन्जुर एबा उखुमावहाय होनो गोनां जायो बेजोंनो जोंहा माने गामि गामि एरियानि जेन'बा गोरिब गुन्द्रा सुबुं सुबुंफोराहाय गोबां बिहोमा मोनो आरोखि आरो बेनि अनगायैबो औवाखौ खौहाय जोंहा बाहायबावनाय जायो बिदिनो बान बान्दोफोरावबो बिनि औवा बिजौफोरखौ दान्नानैहाय होनानै जेनबा होथेनानैहाय दैफोराव लाबोनानै जोंहा दुब्लिफोराव हगारफैनाय जायो माबा मोनसे आरो बेरा बेरा ओरैनो औहा दुब्लिफोरावथ' नों माबा मोनसेफोरखौहाय प्रटेक क्सन खालामनो थाखाय जेन'बा मोसौ मोसाथ' हाबो नालाय मोनसे आबाद मावबाय हमनानै लादो मोनसे आबाद मावबाय अबेबा दुब्लि बारियावहाय मोनसे आबाद मावबाय बे दुब्लि बारियाव आबाद मावनायनि उनाव थ' बेखौ देरबा मोसौ जालांगोन बोरमा जालांगोन बा माबा मोनसे बुस्थु जालांगोन ना बेफोरखौहाय होब होबथानो थाखाय एबा कभार खालामनो थाखाय जोंहा बेरा होथेनाय जायो आरोखि बेरा होथेनानैहाय जोंहा बेखौ बहाय मोजाङै जेन'बा जोथोनै मोजाङै थारमाने बिनि फिथाइखौ मोजाङै मोन्थों बेफोरबायदि हिसाबै बेहाय जोंहा बेरा दुमथेनानै माने लाखिनाय जायो आरोखि
औ
माने गामि ओनसोलावहाय जोंहा गोबाङै बिहोमा होनाय जायो बे बुस्थु औवा होन्नानै बुङोब्ला जोंहा संसार जानायावहाय मोनसे गोनांथार आगजु जेन'बा गोनांथार मुवा होननानै साननानै लानाय जायो आरो जोंहा गामि ओनसोलावहाय
आदसा होनबा नोंथां आंनि बुंनांगौखिनिखौहाय एसे बुंबाय नोंथाङाबो नोंनि गामि ओनसोलावहाय माबायदि सोलियो औवाखौहाय बिनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन नामा सुंदयै
औ हागोन नोंथां थारैनो।
औ औ।
दाथ' जोंनि बर' रायजोनि औवा होनना बुंबा जोंना ब' औवायाथ' ओ जों औवा नङाबा सोलिया होनना बुंजायो जों बर'फोरखौ नङा होमबा? दा जेनेबा दहाय जों रायलायनाय बायदि दा ओ औवा माने जों बर' रायजो बर' सुबुंफोरा जेब्ला जोङो हादान सिफायनानै थाफैनो हमदोंमोन जों मोनसे जायगायाव अ अब्ला जोङो बै जायगायाव औवा दंखायोमोनबो जानो हागौ आरो गैखायामोनबो जानो हागौ। दङ'ब्लाथ' थाखाबायानो नाथाय गैयामोनब्ला बै सुबुंफोरा गावनि नांगौ खौ साननानै बै जायगायाव माने औवाखौ गायनानै लादोंमोन आरो।
नानै लादोंमोन आरो बै समाव औ।
नङाब्लाथ' जोङो जुदि न' बानायनो गोनांब्ला जोंथ' गोबां गोजान जायगानिफ्राय औवा लाबोनायाथ' जोंनि थाखाय जाथावना नङामोन मोन ना बै समाव। मानोना जोंनि-जोंनियाव दा जेरैहाय जोंनि जायगायाव जेरै गारि मथर दङ'। जोंनाव जि सुबिदा दङ' बैबायदि सुबिदायाथ' गोदो गोदाय गैयामोन नालाय। दा बेनिखायनो जोङो मोनफ्रोमबो न'खरावनो बिखौ माने नांथारगौ नालाय जों गायनानै लानांगौ जादोंमोन आरो। आरो बेफोर औवाफोरा दा दिनैसिमबो जोंनि न'खर न'खर दंसै नोङा होमबा नोंथां? दा बेखौ जोङो दा बैफोर औवाफोरखौ जोङो दानना लाबोनानै जोङो जोंनिनो थाग्रा न' जों न' बानायनायाव जों बाहायदोंमोन। जोङो जोंनि न'नि मा होनो खुन्था लोगोसे उखुमनि मा होनना बुङो बेखौ ओ मा होनोमोनलाय बेखौ उखुमाव जि जोङो गोबां औ उ खुम मुदायाव जों गोबां औवा जि बाहायनानै जोङो मोनसे बानायो जि मा होनना बुङो बेखौ? बावलायलांबाय। जोङो बेयाव बाहायोमोन आरो औवाखौ जोंना थानायनि थाखायनो गुबैमोन औवा नांगौवा। दा थानायल' नङा जोंनाव दा मा होनो सामफ्रोमबो जिउआव जोंनो नांनाय मुवा बेसादफोर जेरै जों बर'फोरा बाहायो होमबा दाला सान्द्रै जेंगाय खबाय ओ सि
ओ सेन खखा जेखाय उम आरो मा होनो नों
गोबां मुवा बेसाद दंबावो बेबायदि औवाजों बानायनाय जोंना आबाद मावनायावबो औवाखौ नांगौ जादों जोंनो। जेरै मोसौनो गानहोग्रा मा होनो बेखौ हालेवबा गानहोनाया बेनिफ्राय मै होग्रा मै बायदिसिना बिबायदि जोंनो औवाजों बानायनाय गोबां थारनांगौ जोंनो बेनि थाखाय माने जोंनिया औवाया जोंनि गोदोनिफ्रायनो गो जों औवानिफ्राय सोनारबोनाय आरो। दा जोंनियाव इसिबां औवानि इसिबां माने गोनांथिया खम जाना होबाय दानि समाव। दा बेनिखायनो जोंनि सुबुंफोरा औवाखौ माने फाननोसै आरो बांसिन फानसै दा बेफोर औवाफोरखौ लाना थांनानै नोंथाङा जेरै बुंदोंमोन पाइकारिफोरा लाना थाङो बेफोरखौ बेनिफ्राय बिसोरो फानहैनानै बिसोरो बैफोर दारिमिनफोराव फानहैयो जेराव माने खाखोरफोर बानायो जाय जोङो सानफ्रोमबो फरायसाफोरा बाहायो। बिजाब बहि खलब बिजाब बहिफोर बायदि ओ लिरनाय फरायनायफोराव। बेफोरखौनो लांनानै माने बिसोरो खाखोर बानायहैयो। बेनि अनगायैबो
ओ
मा होनो गोबां बायदिसिना खामानिफोराव जेरै नोंथाङा बुंदोंमोन जोंनि न' लुनाय बिलडिं लुनायफोराव बैफोरावबो माने बिसोरो गाखोनाय गाखोनायनि थाखाय बेफोरखौ बाहायो आरो जोंनिफ्राय लाना थांनानै औ। बेनि अनगायैबो जोंनिया मा जोंनि जायगाफोराव मा जायो मा फांसन जोंनिया फुजाफोर जायोब्ला बा जोंनिया जे बेफोराव जे जोङो जौसां लुयो बेफोरावबो जौसांफोराव बो जोंना औवा बाहायो। बे बेबायदिनो गोबां खामानियाव बाहायो आरो जोङो बुंनानै
नंगौ नोंथां नंगौ नंगौ।
दा जों बुंबावब्ला औवायाथ' मोनसेल' रोखोमनि गैया होमबा नोंथां। औवायाबो जोंहा गोबां रोखोमनि दोङो जोङो जे बुंदोंमोन न' लुनाय न' लुनायाव जों खुनथानि थाखाय जोङो आलादा औवा बाहायो, जोङो उखुमनि
नंगौ नोंथां नंगौ नंगौ।
औ जों आरो ओ जेखाइ खबाइ हेबनायनि थाखाय जों आलादा औवा बाहायो। बेबायदिनो गोबां आरो दा जोंनिया न'आव जोङो न'आव जों खुन्थाखौ लानानै उखुमखौ लानानै जों आरो बेराखौ लायोबा जों बेरायावबो जों औवा नङाबा सोलिया औवा नङाबा सोलिया, जों बेराखौबो जेरै ओ गोदो गोदायथ' बयबो बयबो न'खरावनो जोङो औवानि बेरा नुयोमोन। बिनि सायावसो हाजों लिरोलाय नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ नंगौ नोंथां।
औ नोंथांमोननि गामिथिंजाय बेबायदि न' दंना गैया मिथिला नाथाय औ औ औ मोनफ्रोमबो न'खरावथ'
माने दाबो दङ माने गोदोल' गोदोल' नङा दाबो दं जोंनिथिंहाय माने अ बेसेबां माने हरै गामि जेनेबा गामि गोथौ गामि दङना दाबो जोंथिंहाय मा बे गामि ओनसोलफोराव दङ आरो दाबो माने ओरै मोखां मोङाव गैला माने ओरैहाय एसे दडेभलप जाबायना।
औ दानियाथ' गोबां सुबुंफोरानो माने बेबायदि पाक्कानि न'खौ लुसै नालाय।
औ नंगौ नंगौ नोंथां उम एसे एसे खमायलांनो हमगासिनो आरो, उम दंनाया दङ' माने गामि खना खना खनाफोराव दङ।
औ औ। नोंथां नोथांनिफ्राय गोबां खोथा बाथ्रा मिथिनानै गोजोननाय मोनबाय। दा जोंना एसे समाबो जाथ'बाय नालाय जों उनाव लोगो मोनफिनलायसिगोन दा
हामबायसै नोंथां उम औ गोजोननाय थाबाय नोंथां हामबायसै। औ दे दे।